हेलौ औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
ओ दा नोंथांजों ओ रायलायनानै सिगाङाव रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोननायनि थाखाय आरो नोंथांनाव खनसे आरो रायज्लायनो खावलायहरबावबाय नोंथांजों दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों दानि जुगाव एबा बे नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव जोंहा मा मा राहाजों मा मा थांनानै थानायनि राहाफोर दं बेफोरनि सायाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जे आदब खायदा थांनानै थानायनि दानि थासारियावहाय बेखौ आंखौ फोरमायथिनो थिनायखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों सानैजों बे आयदानि सायाव रायलायनानै सानैबो मोजाङै आब्रुथि गोनाङै फोरमायलांगोन होननानै आं सानो औ दानि मुगायाव थांनानै थानाय थासारि आरो जोंनि रां आरजिनो हानाय बेफोरखौ आं एसे गोरलै खायदायाव अ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला दानि मुगा ए आइ नि मुगा आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स जायखौ जों बुङो बेफोरावहाय जोंनि रां खामायनो हानाय रां आरजिनो हानाय आरो सोलोंथाइ लानो हानाया जोबोरलैनो गोरलै जाबाय जाय आ जेरै फरायनाय आरि आयदा फरायनायफ्राव आरो बायदि रोखोमनि गियान थुबिल खालामनो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोरलै दा जों नुनो मोनबाय जों सानैजों जाय खोथाखौ सावरायदों बे खोथाखौ बेफोरबायदिनिफ्रायबो जोङो रां आरजि जिनो हादों बेफोर जाहैबाय मोनसे टेक्नलजि आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जेरै बायदि बायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि कलकाखाना रासायनारि जों खुलिबोनाय खौ नुनो मोनदों आरो खुलिगासिनो दङ आरो दंखायो ओ जाय बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोराव थांनानै जोङो बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै माने जेरैखौ जायखौ जों एप्रेन्टिस होननानै बुङो आरो बेफोरजों बोसोरसेनि थाखाय जों सोलोंथाइ लानानै
आरो जेब्ला जोङो बेफोरनि सायावहाय मोजां गियान मोनो अब्ला जोङो बै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि आरो कम्पानियाव खामानि मावनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो बिजों लोगोसे दानि जुगायाव नुनो मोन्दों जोङो बायदि रोखोमनि जेरै पलिटेकनिक पलिटेकनिकखौ जों नुदों आइ टि आइ बेफोराव जोङो इलेक्ट्रिकेल मेकानिकेल आरो बेल नङा सिभिल इन्जिनियारिं बायदि रोखोमनि गोबां बिबांनि कर्स दङ जायखौ सुबुंफोरा सोलोंनानै फिसा फिसौ गला खुलिनानैहाय जेरखम मेकानिकेल बेफोरावहाय जोङो बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनदों दानि थासारियावहाय बायदि रोखोमनि गारि मथर बेफोरखौ बहुद सुबुङानो बाहायदों बेफोरखौ गाज्रि जायोब्ला जोङो बानायनानै थार रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे इलेक्ट्रिकेल खौ सोलोंनानै जेरखम सोरनिबा न'आवहाय बा गिदिर गिदिर कम्पानि गिदिर गिदिर अफिसफ्राव ओ न'आवहाय इलेक्ट्रिकेल थारखौहाय ओ कारेन्टखौ बोनानै होगोन बोनानै होनांगौ आरो बिसोरनि न'आवहाय लाइट आरि बानायनानै होनांगौ अब्ला बेफोरखौहाय जोङो सोलोंथाइ लानानैबो मावनो हायो आरो बेजों लोगो नो बायदि रोखोमनि दं आं बुंनो सानो गासिबो खामानियानो उन्दै फिसा गैया होननानै जे खामानिखौ जों मावो आरो जों रां आरजिनो हायो बे खामानिया बयहाबो गावबा गाव ओंथि गोनां
आरो ओ मोनसे रेसपेक्टेबोल होजानाय जों रावखौबो बिनि थाखायनो बेजों लोगोसे आरोबाव बायदि रोखोमनि दानि मुगायाव गारि मथर सालायनानै सोरखौबा भारायाव लांनानै सोरबा जेनेबा गारि थटट' रिक्सा बायदि सालायनानै जोङो सोरबा बबेबा मोन से जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौब्ला बिसोरखौ भारा हिसाबै लांनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे रां आरजिनाया बायदि रोखोम रोखोमनि दं जेरै गथ' गथायफोरखौ जोङो फोरोंनानै जे प्राइभेट स्कुल बेफोराव हाबनानै आरो बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ टिउसन जायखौ जों बुङो बेफोरबायदि लानानै जोङो रां आरजिनो हायो दानि मुगायाव रां आरजिनो हानायनि जोबोद गोरलै आयदा बयबो मिथिगौ आरो नाथाय गोरलै आयदा होननानै जोङो रां आरजिनो हानाया जोबोरैनो गोरलै जाबाय होननानै आं साना मानो होनोब्ला बे बेफोरखौ आरजिनो थाखायनो जोंनो गियान आरो आखल आखु आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे खामानियाव जों मावनो थांगासिनो दं बे खामानिनि फारसे जोङो जोबोरैनो गोथौयैनो गुवारैनो गियान लानांगौ बे गियानफोरखौ जोङो बायदि बायदि टेक्न'लजि
नि थाखाय खुलिनाय इनस्टिटिउसनफोराव हाबनानै सोलोंनो हायो जेरेखम मबाइल रिपेयेरिं बानायग्रा दखान बेफोर जोङो मबाइल रिपेयारिं बानायग्रा गलायाव थांनानै जोङो दान मोनथाम दान मोनब्रै ओ द' दानफोर थांनानै जोङो सोलोंनानै गावनो दस्रा गला खुलिनानै सुबुंफोरनि मबाइलखौ बानायनो हायो मानो होनोब्ला दानि मुगायाव बयबो सुबुंफोरानो गावबा गाव आखाइ आखाइ मबाइल थाजोब्बाय मबाइला जों मिथिगौ मबाइला समनि सम सम गाज्रि जायो गोलैनानैबो बिनि स्क्रिना बायो आरो बेटारिफ्राबो गाज्रि जायो बेफोरखौ बानायनानै जोङो रां आरजिनो हायो। आरो दानि बेयाव जों नुनो मोनबाय सुबुंफोरा दै बोखोनो थाखाय थाखाय बाहायदों ओ मथर दै बोहोग्रा मथर बेजों लोगोसे माइ सौग्रा मेसिन बेफोरबो गाज्रि जायो जों नुनो मोनो बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय जोङो इलेक्ट बा मेकानिकेल बा इलेक्ट्रिकेल बेफोरबायदिखौ सोलोंनानै बा बबेबा गलायाव थानानै सोलोंनानै जोङो बा जोङो फरायनानै जेरखम पलिटेकनिक आइ टि आ फरायनानै बेफोरबायदि बानायग्रा बा सुबुंफोरनिखौ मोजां बानायनानै होग्रा जानो हायो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जाय थासारि इनभाररमेन्टवबो जोङो गावखौनो गाव मोनसे मोजां स्टेटास बानायनानै लानो हायो। बेफोरखौ सोलोंनानै आरो बानायनानै होनानै नोंथाङा मा सानो दानि मुगायाव रां आरजिनो थाखाय बेसेबां गोरलै आरो बेसेबां गोरा जादों होननानै।
अ दा नोंथाङा दानि मुगानि ओ गुबुन गुबुन थांनानै थानायनि राहाफोरनि बागै जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंनानै थांबाय दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय दा ओ नोंथाङा गोबां राहाफोर बुंनानै थांबाय जाय राहाफ्रा जोंनि थाखाय ओ जों थांनानै थानायाव मदद खालामो दा नोंथाङा बुंदों नोंथाङा सों आंनाव सोंदोंदि दानि जु गाव थांनानै थानाय गोरलै एबा गोरा राहाफ्रा मा मा? दा जोंहा सुबुंफोरा गावनि मोननाय गियानखौ लानानै गाव एबा फरायसालियाव मोननाय एबा समाजनि सुबुंफोरजों गाव उन्दैनिफ्राय देरबोनानै मोननाय गियानफोरजों सानफ्रोम जाय बिमा बिफा एबा खा साखाथि फाखाथियाव मा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोजों रायलायनायजों मोननाय एबा इन्टारेक्सनजों मोननाय गियानजों ओ गुबुन गुबुन ओ खामानिनि बागै गियान मोनो बेफोरखौ ओ लानानै सुबुंफोरा बायदिसिना राहायाव गोरोबनानै थानो हायो जेरै दानि जुगाव गोरलै मोननाय गोरलैयै खामायनो हानाय राहाफोरा जाहैबाय जोंहा ससियेल मिडिया दानि जुगाव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा फरायनायाव एसेबां जौगानाय नङा एबा जायफ्रा फरायनायखौ गेजेर सम गेजेर खन्दआवनो गारनानै खायफा खायफा सुबुङा दानि जुगाव ससियेल मिडिया एप जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम ओ इउटुब आरो बायदिसना बायदिसना बायदिसना एफफ्राव बिथांमोनहा बायदिना गावसिनि गे ओ गियाननि गेजेरजों भिडिअ' ओ भिडिअ'फोर बानायनानै मोजां मोजां आयदानि सायाव भिडिअफोर बानायनानै बिथांमोनहा सुबुंफोरखौ गोजोन होनो एबा ओ रंजा खुसि खालामनो हानायनि जाउनाव बिथांमोनहा ओ सुबुंफोरनि अननाय मोननानै गोबां रां खामायनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा दानि जुगाव सुबुंफोरा आरो गुबुन गुबुन राहाफ्रावबो गोरोबनानै थाबावो जेरै जाय जाय सुबुंफोरा फरायनो नायाव फरायनायखौ गारनानै गेजेर खिनियावनो गारबाय बिथांमोनहा दानि जुगाव ट'ट' बाय अट' बायदिसिना गारिफोर सालायनानैबो रां खामायनानै जानो हायो बेजों लोगोसे दानि जुगाव आबाद मावग्रा बेसाद आबाद मावग्रा आगजुवाव आइ आगजुफ्राबो जोबोर जौगाबोनायनि जाउनाव दानि जुगाव आबाद मावनायफ्राबो जोबोर गोरलै जाबोनो हमबाय बेनिखायनो सुबुंफोरा आबाद मावनानैबो जानो हायो आबाद मावनायजों मोननाय आबादफोरखौ सुबुंफोरा दखानफ्राव फाननानै बेफोरजोंबो रां आरजिनो हायो जाय गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बिथांमोनखौ गोरलैयै जिउखौ दैदेनलांनायाव मदद खालामो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां गोबां गोरा राहाफोरबो दं जायखौ सुबुंफोरा जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंसो खस्थ' मस्थ' खालामनानै बिथांमोनहा गावनि नांगौ बायदि फिथाइखौ मोनहैनो हायो जेरै सुबुंफोरा दानि जुगावबो सुबुंफोरनि गेजेराव कम्पिटिसना जोबोद बारा जानायलाय सुबुंफोरा गावनि जौसे पारसेन्ट होनो गोनां जायो फरायनाय लिरनायाव गासैयावबो जोंहा सुबुंफोरा जेरै दानि जुगाव डक्टर इन्जिनियार बायदिसनाफ्राव फरायनायफ्राव बेजों लोगोसे जोंहा इउ पि एस सि ए पि एस सि आरो गुबुन गुबुन आनजादफोर दं बे फोराव गाव जाय जाय सुबुंफोरा गोसो दं बेफोरो दानि जुगाव गासैबो सुबुंफोरानो गियानि जाबोन नालाय आरो गावजों गाव खम थना बारा जाबोनाय नालाय जोबोद खस्थ' खालामबोनायनि गोनां जायो बेनिखायनो बेफोर राहाफोराव सौहैैनोब्ला सुबुंफोरा सानफ्रोमबो गावनि जेसे गावनि केपासिटि बादियै खामानिखौ मावनांगौ जायो बेफोर राहाफोराव सहैनानै फिथाइखौ मोननो थाखाय जोबोर खस्थ' नि गोनांथि जायो बेखायनो बेखौनो बुंनो साननानै बेखौनो बुंबाय आं दा नोंथांखौ आरो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ बुं खावलायहरबावनाय जाबाय
औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंलांबाय जे खोथाखौ फोरमायलांबाय बे जोबोद आब्रुथि गोनां आरो जोबोद बाख्नायथाव खोथा नंगौ नोंथाङा बुंदों दानि मुगायाव ससियेल मिडियाआव हगारनाय फेसबुक इउटुब बायदियाव इन्सटाग्राम बायदि बायदि एप फ्राव हगारनानै जोंङो रां आरजिनो हायो मानो होनोब्ला जों बेफोरखौहाय मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो बेजों लोगोसे बयबो सुबुङानो सासे सासे सुबुङानो बयहाबो गावबा गाव गावबा गाव आलादा आलादा रोखोमनि इउनिक रोखोमनि फोरमायथि आब्रुथि आरो सुबुंफोरखौ मिनिहोनो हानाय गोजोन होनो हानाय बायदि रोखोमनि आदब खायदा दं आरो बेजों लोगोसे सोरबा सुबुङा सोरखौबा गियान होनो हानाय
गियान होनो हानाय आरो बेजों लोगोसे मानसिफोरखौ बुजायनो हानाय फोरमायनो हानाय बबेबा आयदानि सायाव मोजाङै बुंफुरलु आरो बुंफोरथि होनो हानाय बेफोरनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो इउटुब ससियेल मिडिया आरो इन्सटाग्राम आरियाव हगारनानै इउटुबनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो जरै सासे फोरोंगिरिया गावखौनो मारै आ जे ग्लबेलि आरो जोंनि जे बे जायगायावहाय गोसारहोनो हागोन स इयउटुबनि दारै मोजां फोरोंनानै बेयो बेयावहाय आपलड होनानै मानसिफोरनि ओ बयनिबो अननाय आरो